अ हेल'।
अ नों नों थांजों दसे सम रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे बुंलाय।
मा होनो नोंथांनाव आङो मा होनो बर' हारिनिनो गाननाय जोमनायनि बागै सोंनो नागिरदोंमोन आङो। बुंनो हागोन ना? औ नोंथांनाव नोंथाङा जि मिनथिगौ बर'फोरनि जि गाननाय जोमनाय। बेनि बागै फंनैसो। फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोङो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय। बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो आइजोफोरनि बा हिनजावफोरनि गान्नाय जोमनायखौ जों रायखांग्रोनो गोनां जायो।जेरैहाय जोंना गुबै गाननाय जोमनायनि सिनाय थिखौनो बर' आइजोफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो। जेरैहाय जोंना बर' ओम। बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो मा बुङो लांगा दख'नाखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो ना। जोङो बर' बुङोब्ला। जोङो दख'नाखौ गोसोखांनो गोनां जा जायो बे बे दख'नाफोरानो जाबाय जेरै जोंना लांगा दख'ना ना। अग्रं दखना बा सानजारि। दख'ना ना आरो लानायनि थाखाय जोमग्रा फास्रा आर'नाय ओम आर'नाया जाहैबाय जे आलासि खौ मान होनाय ना। बे मोनसे ओ रजे फालि बो होननानै मिथिनाय जायो। जायखौनो जोङो अननानै बा सोरबा सोरनोबा आलासिनो बा सोरबा रजेनो अ हरनायाव बा मान होनायाव जोङो आर'नाइखौ गुबैयै बाहायनाय जा जायो। बेनि अनगायैबो आरो जोंना मा। जाहैयो जे जों गोदोनि आरो दानिखौ जोङो साननो गोनां जाहैयो आरोना गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोङो गोदोयो जोंनि आबै आबौ बा आजै आजौमोना गावनि आ खाइजोंनो इन्दि खुन्दुं लुनानै इन्दि खुन्दुं लुनानै बा बै इन्दि खुन्दुंङाव बायदि मैया गाबहोनानै बा आगर होनानै न'वावनो जि दानानै हिसान सोंना जि दानानै गाव गावनो दख'ना दाना लानानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन। ना नाथाय दानि जुगाव जोंनिया मा जाहैबायदि गोदोनि आ बायदि जोंनि न'खर न'खर जोङो साल खुन्था नुनो थांला ना? सालखुन्थाफोरा जोंना गोमा जोबलांबाय हिसान खुन्था जोंङो नुनो थांला बेनि अनगायै जोंना मा। जाबाय बेनि सोलाय जोंना मेचिन फैबायना? मेचिनजों जोङो दख'ना दायो आगर दिखाङो आरो। गोदोनि आगरफोरा जेरैहाय उम फारेव मैगन दाउ। थु आगर। आरो ओ। फाख्रि बिबार ना? ओम फाय। थाइगिर बिबार बेफोरबायदि दिंखिया बिबार बायदि बिसिना जोंना आगर एरनानै जों गानोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंना गोबां सेन्स जाबोबाय जेरैहाय जोंङो मेचिनजों आब आग गर एरखांनाय लोगो लोगोनो जोङो गुबैयै बिफां लाइफांनि बा माबा मोनसे बिबारनि माबा न'नि ना खाम सिफुंनि बेफोरबायदिसो जोङो आगर एरनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। आरो खुन्दुंनि बेला औ खुन्दुंनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो खुन्दुङा जाहैबाय गोदो जोंना उम गावनि आखाइजोंनो दिहुननाय जेरै एम्फौनि ना एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो दिहुनन्नानै इन्दि सिजो इन्दि इन्दि खुन्दुंजों जोङो इन्दि सि दानानै जोङो गाननायखौ खौ नुनो मोनोमोन। आरो बैफोर जिफोरा जोंनिया जेबो जोंनि देहायाव जेबो माने आजोर खालामामोन बा गाननायाव जोङो जेबो उसुबिदा मोनामोन ना? जोङो मोजाङै गाननानै बा जोंनि देहाखौ जोङो उम मोजाङै लाखिनो हायोमोन नाथाय जों दानि जुगाव मा जाहैबाय जे जिखौ जोङो गोबां खुन्दुंनिफ्राय बानायनाय जायो बहाबा ओ बायदिसिना पलेस्टार ना फेभार बायदिफोरनिफ्राय जोङो ओ बानायना गाननायनि थाखाय जोङो मा जायो बे जोंनि देहायाबो ओम एसे बेरामि बायदि मोननो नागिरोबा जों गान्नाय जोमनायाव कम्फर्टेबोल मोना ना आ बेनिफ्राय आरो गाननाय ओ जोबोर फिस्ला जि जोङो ओ खेबसेनो गाननानै जोङो गोबाव समहालागै जों गाननानै थानो हाया बेफोरबायदि खौ जोङो नुनो मोननाय ज जायो आरोना जेरै हिनजावफोरनि बेलायाव बेफोरबायदि आरो हौवाफोरनि बेलायाव जोंना गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जेरै गामसा ना गामस सा ओ गामसाखौ थ जेरै हौवा मानसिफोरा न'आव थानायाव ना कम्फर्टेबोल मोननो थाखायसो बिसोरो गामसाखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो ओम खर'आव फावरि खानो थाखाय बिसोरो ओ जि बाहायो ओ मा फ्ला बायदि बा जि इन उम बियान फालि बा बिहु फालि बैसागु फालि होननाय बे खौसो खरआव खानो थाखाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेखौबो जोङो माबायदि मानसिया बाहायो होनोब्ला जोङो आबादारि ना जायबायायदि मानसिया फोथाराव थांनानै खामानि मावो बेफोरसो खर' खानोब्ला उम जान्जि खानो थाखाय बे फालिखौ ज जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायै जोंङो गोजां बोथोर फोथाराव जोमनो थाखाय गोदो मोनोमोन इन्दि जिनि खुन्दुं ना फाय इन्दि इन्दि खुन्दुंनि जि जेरै जोङो जोमनायाव जोंखो गोजां बोथोराव गुदुं होयोमान आरो गरम बोथोराव गुसु खालामना होयोमोन ना बेफोर जोंनि थाखाय जोमनो थाखाय बा लानो थाखाय बिराद कमफर्टेबोल जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों मा मोनोबा उलनि जि लायोना जेरै जोंनिया बेखौ उ गोलो गोल गोलोम बोथोराव बा गोलोमनाय समाव जोङो बेख खौ बाहायनोनो हाखाया। जेरै जोङो गोजां बोथोरावल' इउस खालामनो हायो बा बाहायनो हायो। बेयो ओरैबायदि गु गुदुंबो जायो गोजां बोथोरावबो गुदुं आरो गोलोम बोथोरावबो गुदुं ना नाथाय गोदोनिबा इन्दि जिनि मोनब्ला जों मा मोनोमोन गोजां बोथोर जा गरम बोथोर जा जोङो इउस खालामनो बा बाहायनो हायोमोन। जेरैहाय इन्दि खुन्दुंनि जिया जोंना मा जायो गोलोम बोथोराव गुसु जायो आरो गोजां बोथोराव जोंखौ जोंनि देहाखौ गुदुङै लाखियोमोन ना? आरो जोङो आर'नाय बुङो ब्ला आर'नाया जाहैबाय जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ जेरै दावहा नांनो थांनाय दावहारुफोरखौसो जोङो बाहायनायखौ जों नुयोमोन। जेरैहाय जोङो सासे दाव दावहा नांगिरि बा जोहोलावा दावहा नांनो थाङोमोनब्ला हिनजाव मानसिया न'खरनि आइजो सासेया हरसेयावनो सोंनानै बा हरसेयावनो दासे दानानै आगर एरसे एरना बा दासे दानानै जान्जियाव खाफ्रानानै बा देरहासारना फैथों होननानै जान्जि खाफ्राना जोहोलावफोरनो मान होनानै हरनायखौ जोङो मिथिनो मोनोमोन ना नोंथां। जेरैहाय आरो उम। गामसा बुङोब्लाथ' जोंनि बर'नि गुबै गामसा उम जोङो हौवा मानसिफोरनो बाहायनायखौ नुयो जेरै जोङो न'आव थानायाव गानो बेनि अनगायैबो जोङो हाबा थिलियाव गानो ना। गोदोथ' जोंनिया मामोन उ ओरैनो आवथि लानानै जोङो दानायखौ नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंना मा जाहैबाय जे जोङो फार फार ओ फार फाराव जोङो आर'नाइनि महर होनानै जोङो मिसिनजों दानानै गाननाय बेखौबो जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा जेरै औ जेरैहाय दा लांगा दख'नाफोरखौनो नाय जोङो सारि सारि बायदि दानायखौनो माबा मोनसेे भेबार लानानै जोङो मा खालामनाय नुयो कानि सिस्टेमखौसो जोङो हासनानै जोङो गान फिननायखौ नुनो मोनो आरो ना जेरैहाय जोङो मिसिनाव खेबसे नो गुवार दाबाय बेनि उनावसो जोङो बेखौ जोङो लांगानि जखा लानानै जोङो हास'नानै बायदि मैया जोङो संखि सुथाबनानै जोङो दानि जुगाव लांगा दख'नाखौ गाननायखौ नु बोदों ना गोदो जेरैहाय आबै-आबौ मोना थाइगिर बिबार फारौ मेगन ना आगर गुबै बायदिखौ जोङो दानानै गानोमोन नाथाय बे फोरो जोंनिया मा दा ला सै लासै गोमालां जोबनो हमदों नङा होमबा दा आरो नोंथांनायावबो आङो बे समाव मोनसे सोंनो नागिरदों दे जोंनि दा बायदिनि गाननाय बा गोदोनि बायदि गाननाया मोजां जाग गोन ना दाबायदिनिया मोजांमोन बेखौ नोंथाङा एसे एक्सप्लेन खा खालामनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां आंओ हागोन मा होनो दा आरो गोदोनिखौ नायोब्ला अ दा निजो गोदोनिद बिराद फारागआव नुनो मोनसै आरो ना गोदोहाय जेरै बबावबा थांबाबो मा गामसा गाननानै थाङोमोन नोंआ होमबा सोरनावबा आलासिख फोरा जानो थांबाबो गामसाजों थाङोमोन नाथाय आथिखालनि जुग बेयाव मा होनो गामसानि अनगाले संथायाइ माबायो गाननानैसो थांनाय नुसै आरो ना आरो गोदोनियाव जेरै गामसा इन्दिजों नआवनो बानायोमोन गावनि आखाइजोंनो डायोमोन न आरो दा आथिखालनि मुगायाव माने गासैबो मिसिं हो मेसिनजों दानानै जेरै गोदोआव शिप्रा जेरैयै गननायाव जेरै कमफरटेबोलमोन नोंगौ मा नो आथिखालिनि बे जुगाव बेफोरखौ गाननानै मा होनो सिगांनि जेरै आखाइजों दा नाय नै जि कमफर्टेबोल मोनो बेबायदि मोननो थांला आरो दानि जुगाव फारागथिया बेनोदि मानो आंनि बायदिब्ला मा होनो गोदोनिया साबसिनमोन आरो आथिखालाव जेरै गानो बिदिया मा होनो पलेस्टारनि जाहैबाय सिगां जेरै गाननो मोजां मोनोमोन दा आथिखालाव मा गरम बोथोराव गरम दायो गोजां बोथोराव गो लांनाय जायो बैफोरबायदिसो जालांनो हमजोबबाय सिगांना जेरै मा गरम बोथोराव गानोब्ला गुसु सु जायोमोन आरो गुसु बोथोराव गानोबा गरम जायोमोन थिग बेबायदिमोन आरो गोदोनि जो दानिजो गोबां फारागथि नुनो मोनसै दानिया गाननाय जोमनायाव
औ औ नोंथां जेरैहाय जोङो दानाय ना गोदो जोङो गावनो आखायजों दायो खुन्दुंखौ गावनो लुयोमोन ना जेरैहाय जोङो खुन्दुंखौलु लुनानै बा नआवनो सोंनानै नआवनो दानानै जोङो गानोमोन नाथाय जोंना दा मा जालांबाय समनि आंखाल खौ दिन्थिनानै बा थ खम समावनो जानायनि थाखाय जोङो मा मेचिन बाहायबाय ना जोङो आखाइजों दानायखौ गारनानै जोङो मेचिन बाहायबाय मेचिन बाहायनाय लोगो लोगोनो जों गोबां खुन्दुं उम गुबुन गुबुन जुदा जुदा रोखोमनि जोङो खुन्दुं लानानै फैबाय जेरैहाय जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय बैफोर खुन्दुंआ जि एसेबो मोजां नंङा ना बैफोरबायदि खुन्दुंखौ जोंनिया समायना रमायना मेगनजोंल समायना रमायना नु होनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। जायनि थाखाय जोङो मेगनजोंल मो जां नुयो नाथाय जोंनि देहानि थाखाय एसेबो मोजां नङा नङा होमबा नों थां जेरैहाय गोदो उम अग्रं दखनाफोरखौबो जोङो बा सानजारि दखनाफोरखौबो नआवनो दानानै बाहायोमोन ना नाथाय दानि जुगाव जोङो फलेस्टारनि बा बायदिसिना बायदि मैया खुन्दुंनि जोङो दानानै गोबां देहानि थाखाय एसेबो मोजां नङि
औ नंगौ औ दे जोंना मा होनो समनि आंखाला जाबाय बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय फोरमायथिनायनि थाखाय।